खोनादोंना? मा खालामगासिनो ओंखाम संनो रेडि जाबायबो नामा मोनानि?
सोंथ'वाखै जिरायदोंमोन नै दासो आरामनो साहा लोंखांबाय।
ए आंहाबो दखानावसो दं साहासो लोंगासिन
ए ओमबालाय बे माबामोन आरो एसे
नोंना माबा मोनाखै नामा थावार? नोंना ना आंना जाखो?
खोनाबाय?
खोनाया ए खोनायाखै थाबथा थाबथा जादों नोंना नांना जाखो?
ए नांङासैलाय खोमा गनफ्रा जारलासो नांदोंथ' माथो फाइभ जि नांलायबावदोंसो।
आंनाबो फाइभ जि नांदों ओमफ्रायबा मानो थाबथाया थाय
जानो मिथिया। ए मैयासो बानायनो हादों जायाखैमोन नालाय दाख्लैफोर हरजायामोन ओमफ्राय मैयानिफ्राय हरजादों।
अ आंना रावबो हरफेराखैमोन ना ओमफाय
उम आंसो फार्स्ट होमबा
औ।
हरनो थिनहरा आरो नों मानसिफोरखौ?
ओमफ्राय माबायाव थानाय जायाना ओमफ्राय
उम औ आंहाबो इदिनो खामानि बेस्थ' बेस्थ' बेस्थ' थानोसै ओमफ्राय नै हरनायानो जाया रावखौबो हरनो थिननायाया दाख्लै नों खनसे मालाबा सोरबा इदिल' हरदों।
आंबो दाननायानो जाया माबाखौल' नायनानै थायो आङो मेसेज
उम खामानिखौ सोलाबलाय लाङा नालाय हनै सान्दुं सान्दुं सान्दुं दामानिथ' गामि गामि गामि थाबायनायसो जागासिनो खामानियानो।
हो मा होनदोंमोन?
माबाहाय माबानाया बेसे गोबाव जाखो?
गोबावमानि आंनाथ' सिगां ओ से दान खावसेयानो जाबाय बे माबाखौ लानाया ओमफ्राय बिदिनो रावजोंबो रायलायनायबो जायाखै आंबो आंनावबो माबाया नो ओंखाराखै फन हरजाग्रायानो ओंखाराखै।
आंना जादोंमोन सिगांनिफ्रायनो ओमफ्राय आंसो रावजोंबो रायलायाखै थाबाय थानाय जादों। सिरि जालायबाय दे